हेल'।
औ। औ खोनादों।
माने जोङो ओ सानथामनि उनावहाय माने। मोनसे जायगायाव बेरायहैनायनि। प्लानिं लादोंमोन आरोना।
औ।
बेखायनो नोंखौ थांगोन ना थाङा होननानै माने सोंहरदों आरो ना आङो।
उम अबे जायगायाव।
अ जायगाया। जायगाया जाहैबाय जोंनिनो एसे। खाथि जायो जोंनि जायगानि जोंनि जायगानि एसे ओरै साह साइदआवहाय। माने मोनसे बिराद। हाग्रामा दं आर ना। ओमफ्राययो बेहा। हाग्रामायावनो माने बेरायहैजायो आरो। गारिफोर बिदिनो जिपसिफोर लानानै थांजायो ओमफ्राय बेखायनो माने जोङोबो लोगोफोर। माखासे ओंखारखादों आरो ओमफ्राय नोंखौबो थांगोन नामा होननानै आं माने नोंनो। फन हरनाय जाबाय आरो ना
अ थांजायो
औ सानथामनि उनावनो माने जेबो उसुबिदा गैया आरोना
फ्राय मा मा नुगोन बेवहाय
बेहायथ' माने गोबां रोखोमनि माने जिब जुनार नुनो मोनो आरो ना माने बिदिनो सोरबा माने मालाबा समाव बांसिन नुयो आरो मालाबा समाव माने खम नुयो बिदि माने खाफालनि खोथा होननाय बायदि आरोना बिदि ओरैनोथ' जुनारा ओ मैदेरफोर नुयो मैदेर फालो फालोफोर नुयो मै नुयो आरो बे बेफोर माने हाग्रानि अमाफोर आरो मैसोफोर
उम-उम
आरो जेनेबा गोबां रोखोमनि दाउ नुनो मोनो आरो बेहाय धनेस दाउ दाउराइ दावमासा माने गोबां रोखोमनि दाउफोर नुयो। आरो जेनबा मोख ख्राफोर नुयो बिदिनो अनेक रोखोमनि मा ने जुनारफोर नुनो मोनो आरो बि
उम उम उम।
मोजाङानो आरो जायगायाथ बिदिनो
उम नोंसोर थांबाय थाखायो दा?
औ जोङो सम सम माने बोसोराव खेबसे थाङो आरोना। ओमफ्रायो एबार बोसोराव थांनाय जायाखै नालाय बेखायनो नोंखौबो थांगोन खोमा सानानै
ओं थांजायो आंबो थांफेर खायाखै नालाय
औ। ओमफ्राय जों माने था थाङोबाबो बेहाय बे जायगायाव माने जोङो जेबो संहैनो मोना आरोना। माने जों लानानै थांजायो लानानै टिफिनफोराव सोनानै लांजायो आरो। जेनेबा ओमफ्राय जाबाबो माने बै जायगायाव जेबो गारलाबायनो मोननाय नङा आरो। जेनेबा जों सोना लाबो फिनांगोन आरो। जेनेबा जों मेथाइफोर जायो बाबो मेथाइनि पेकेट प्लास्टिकफोरखौ जों सोनानै लाबोफिननांगोन। माने बे जिब-जुनार थायो नालाय बेफोरखौ मोनजाफ्लांबा आरो माबा फोर जानो हागौ ना। बेखायनो माने गारनो होआ आरो बिदि।
ओ उम।
दा जोङो जाग्रा एसेफोर लानानै थांफानोसै नङा होमबा?
औ।
उम बेनि अनगायै आरो जेनेबा बेहायथ' जेनेबा समायना समायना बिफां लाइफां जेनेबा आरो बिबारफोर बारनानै थानाय बायदिसिना बिफां लाइफांफोरबो नुनो मोनो।
ओ।
बेबायदि आरोना। ओ दाथ' जेनेबा कफौ फुला बेफोर माने बेफोरथ' बिबार बारोमोननालाय बेफोर गोबां रो
उम।
आरो मैगं थाइगंबो थायो हाग्रानि।
उम उम।
उम।
ओरैनो मा मा मैगंफोर मोनो?
मैगंआ थ' बेहाय गोबां रोखोमनि मोन। खिन्थु माने बे जायगायावहाय एसे फेमाससिन मैगं होनो ब्ला माने खेरा दाबफननि होनो आरो ना
अ
बेखौ मोनो बेनो माने बिराद दं आरो बे खेराादाबसिनि होननाया
उम
जानोबो गोथाव जायो
उम
फिथाइ सामथायाइ होनोब्ला माने खुस्रा फिथाइ होननाय दङ ना
उम उम आं मोनजाफेराखै
माने बै बै बैसागु समाव मोनजायो आरो बेखौ
माबायदि थेसआ बेना
टेस्ट खौथ' आं बारा बुंनो रोङा जायखिजाया माने ओ आरो बिदिनो
औ ओमफ्राय उ उ
मोजाङानो आरो
उम खोनाबाय आं फिथाइखौ खिन्थु नुफेराखै आरो
माने जोङो सावगारिफोर सेबखांनो हागोन आरोना जोङो बिदि जों आरो जेनेबा जानला मलाबो ओंखारलाबायनो मोननाय नङा जेनेबा जायगा हाग्राफोर थानायाना जेरावहाय गावसोर जेनेबा जोंनो माने सासे सासे मान गार हरफायो नालाय बे गार्ड आसो लानानै थांगोन नालाय बबेथिं थांनांगौ बबेथिं मानांगौ आरो जों अबे जायगायाव ओंखारजागोन अबे जायगायाव जों ओंखारजाया बेफोरखौ माने आरो बिदि
होम
ओमफ्राय जोङो बबेबा सम बबेबा जायगाफ्राव माने ओंखारनो हानायनो हागोन
हम
आखिनो हागोन आरो नायनानै
उम उम उम उम
लाखिनो रोंखायो खाम
नोंगौ इसे इसे होम
माने खन्थाइफोर लिरनानै हायो आरोना उसिनि थाखायब्लाबो बेबायदि माने अनेक माबाखौ जों लानानै माने लिरनो हायो बे मान मानसिया बानायनाय जायगा नङा नालाय बे माने मिथिंगा समायना मिथिंगा माने सोरजिगिरिाया सोरजिखानाय नङा होमबा बेखायनो बेफोरखौ लानानै जों माने खन्थाइफोरबो लिरनो हायो।
हम
मा होनो नोंबोथ' मोजां खन्थाइ लिरनो रोंखायोना
लिरे सम समोम
औ लिरनो हागोन आरो बिदिनो मोजाङानो जायगाया जों माने फुङावनो ओंखारलांनांगोन आरोना
उम बेसेसो गोजान
जोंनि फ्राय थ' बा बिदिनो बांद्राय गोजान जाया जेनेबा दस किल'मिटारसो जायो आरोना माने फुङाव ओंखारलाङोबाथाय जोङो एसे बांसिन जायगाखौ गुवार बेरायनो हागोन आरो जिब जुनार बेफ बेफोरखौबो माने फुं समफ्रावबो एसे नुयो आरो मोना समाव एसे नुसिनो आरोना
ओम
मोनासिम समफ्राव माने बिसोरो जुनारफोरा आदार जानो ओंखारो ओं बेबायदि आरो ओमफफ्राय अब्लाथाय जों बांसिन नुनो मोनो आरो आरो बे जायगायाव थाङोबा माने अ गारिफोरनि बेल्ट दामनो मोना आरोना बेबायदि गारिफोरखौ गोसा सालायनो मोना बिदि आरो जोङो ओ गानलाङोब ब्ला गोजा द्रेस गानलाङनो मोना आरोना नों अ मिथिखायो खोमाना गोजा द्रेस गनोबा होनबा बिसोर मा
ओ ओ
औ बिसोर माने नायनो हाया आरो गोजाजों गोजा जिनिसखौ
बिसोरो नुबाथाय माने होसोबोयो आरो ना गोजा जिनिसफोरखौ माबाबाथाय गानलांबाथाय बेबायदि ओमफ्रायो मैदेर फालोफोराथ' माने खाथियावनो नुनो मोनो दानिया
औ बिबो माने माबा खालामा आरो ना मैदेरफोरा मानसिफोरखौ नुयोबाथाय
अह जेबो खालामा जेनेबा जोङो रां रागा जोंसावथ' माबा मोनसे खालामबासो बिसोरबो जोंखौ रागा जोंगोन नङा होनबा बेखायानो जों माने मोजाङै दलर थानानै नायनांगौ बेबायदि ओमफ्राय माने बिसोरो जो जों मानसिफोरखौहाय माने नुबाय थायो नालाय जेब्लायबो माने बेखायनो बिसोरो जेबो खालामा आरोना माने मानसिफोरखौ नुखायो नालाय सानमोना आरो जोंनिया एसे खाथिहां जायो नालाय मैदेरा माने सम सम फैबाय थायो आरोना जोंनियाव गामि गामि
उम
नोंसिनिथ' फैफेराखै खोमा ना
जोंनिया एसे गोजान जायो फैया
ओमफाय ओरैनो हाग्रानि जुनारखौ जेनेबा मैदेर
नुफेरबाय।
अ हाग्रानिखौबो नुफेरबाय आरोना। दाथ' माने अ। गामि गामि हाबफैयो आरो बिसोर गामि खाथियाव। खाथियाव माने। माइफोर जानो फैयो। खान्थाल फिथाइया बेखौहायबो बिराद जायो आरो। मैदेरफोरा।
उम।
आरो बै मै अमा हाग्रानि अमाफोर बेफोरो माने गामि खाथि खाथिफोरावबो थाफैयो आरो बिदि। माने मानसि। फ्रहाय जेबो खालामा माबानो माने बिसोरो जेबो मोन माने जेबो साना माने थायो आरो।
उम उम
जेनेबा मानसिफ्रा माबा मोनसे खुनि। खालामदावबासो बिसोर गिगोन नङा होमबा। जों आरो बेफ माने जेब्लायबो माने बिसोरखौ जेबो खालामनो मो नाङा। जोङो माने मोजाङैनो नायनां नांगौ नङा ओमबा।
उम।
बिदिब्ला जोङो थांनायखोनो खालामनोसै आरो।
औ।
जायखिाया जों जानो। थाखाय माबा एसेफोर माबाफो फोर लानानै थांफानोसै नङाबा जों सानसे थाहैनायाव उखैबायगोन ना।
ओ ओ।
मोननैसो ओरैनो संना लांफानानै मोनसे जायगायाव थाथनानै एसे जानायखौ खालामनोसै आरो जोङो।
ओ।
माने नोंबो थाब ओंखार। फोबानो जाबाय बिदिनो एसे।
औ औ। जागोन दे।
माने थाब सहैयोबा माने जों आरो साबसिन जायो आरो मोना रायनाय थायाबाबो जों एसे सानावनो फैनो हायो मोनाथारबाथ आरो एसे गिनांगौ जायो नालाय
उम
दाथ' जोंना रायलायनायाबो गोबाव जाबाय ओ
ओ
मा होनो दोनथनोसै खोमा ना?
औ दे